औ
हेल' नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां औ ओ नोंथांखौ फन ह खुंनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो आं माने नों थांजों ओ न'खरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। सावरायजागोन ना नोंथां औ नों थां नोंथांनि जायगायाव न' न'खरफोरा दा मा रोखोमनि सोलिबाय दङ? नोंथाङा बुंनो हागोन ना? जेनेबा औ मा रोखोमै न' खौ नुनो मोनो जोङो। गोदोनि न'आ मान बिदिमोन एबा दानि न'आ मादि नोंथाङा फोरमायनो हांगोनबा फोरमायनाय।
गोदोनि दिनावथ' बिदिनो उम आबाद मावनानैसो जायोमोन नालाय।
औ नंगौ नों
उम। आबाद मावनानै जायोमोन नालाय न'खरा इदिनो बारा मा होनो डेभ्लप जानो हायाखैमोन आरो। गोदो-गोदोथ' आरो उम खोनानो मोनो थालिर रुना जानाय बायदिसिना रुनानै जानाय बेबायदिसो खोनायोमोन आरो।
नंगौ नोंथां।
दानियाथ' आरो बेबायदि नंला। बयबो खस्थ' खालामो दानि जुगाव।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
उम।
थारैनो नोंथां
औ जोंनावथ' औ खोनादों बि आरो
औ बुंलाय नोंथां
औ दाथ जोंना नखरा जोंबो जेनबा खाथि खाला सोराव जोंनाव एसे मोजाङैनो सोलिगासिनो आरो नखरफोरा सोरबा आबाद मावनानैबाबो आरो सोरबा माबा बे बिजनेस मावनानैबाबो आरोसो ज माबदि साख्रिफोर मावनानैबाबो नखरफोरा एसे मोजां फैदों आरो आगोलनिसाय
नंगौ नोंथां थारैनो
आरो दानि जुगाव आरो रावबो ओरैनो जिरायनानै थाया नालाय
नंगौ नोंथां
नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि सोलिदों दा नखरफोरा
नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलावथ बिदिनो गोदोनिसाय एसे एसे जौगानाय नुनो मोनबाय बेवहाय जोङो गोदो जेनेबा नखर खौ जोङो माने थानो थाखायथ न नांगौ जायो बे नखौ जोङो ओ थोरिनि एबा नारानि लुनानै थानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा औ दा सान्दि जोङो गोबांखौनो बैथिं एबा पाक्का इथा बाहायनानै जोङो न लुनायखौ गोबां नुनो मोनो बेवहाय जोङो नखर खुंनो थाखायथ जोंनिया गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो औ नोंथां बिदिनो जोङो बेफोर मुवा बेसादखौ नांगौ जानायालाय जोङो गो गोबाङैनो नखरफोराव जेनेबा आ नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो आबाद मावनानै बेवहाय गोबां रोखोमनि आबाद थायो जोंनिया माइ आबाद एबा जोङो मैगं थाइगंनि आबाद फिथाइ साम थानि बायदिसिना रोखोम रोखोमनि आबाद मावनानै जोंनि जायगा फोरावबो बिदिनो जायो आरो खायफाखौ जोङो फालांगि मावनायखौ नुनो मोनो आरो खायफाखौ जोङो औ बिदिनो साख्रि मावनानै जोङो न'खर सलायनायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोङो न'खराव जोङो आइजोफोरखौ गोबाङै जेनेबा न'आवनो जोङो थानानै जोङो बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ फिनायखौ नुनो मोनो औ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनाव बै अमा एबा बोरमा औ दाउ बायदिसिनाफोरखौ जों फिसियो बे अमा बोरमा बेखौ फिसिनायाथ' जोंनिया नुनो मोनखायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा हांसो औ बेफोरखौबो औ मोसौ बेफोरखौ जोङो फिसिनानै जेनेबा मोसौ फिसिनायनि जाहोनानो जाबाय बे मोसौनिफ्राय जोङो मोसौखौथ' फोथाराव हालेवओयानो मोसौ दामब्राफोरखौ आरो बेनि अनगायैबो मोसौ गायफोरखौ जोङो जेनेबा बेनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननो हायो बै गाइखेरखौ जोङो फाननानैबो जोङो न'खर सलायनो थाखाय जोङो एसे एला जोङो रांफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो आर औ नंगौ नोंथां।
आरोथ' औ दानिया आरो गय बागान बानायनानैबो
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा बुंनाया सै जोंनि जायगायावबो गोबां खौनो जोङो जेनेबा औ। ग्राम ग्राम बारिफोराव जों गय बागान फोर बानायना लानाय खौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो बेवहाय गय फावनो जोङो फाथैफोरखौ खौबो मानला होनानै दोननायखौ नुनो मोनो। मोनो बै फाथैखौबो जोङो खानानै जोङो हा ओ बाजारफोराव जों फानहैयो एबा दखानफ्राव जों हैनायखौ नुनो मोनो ना?
नंगौ नों
औ नोंथां बिदिनो जोंनिया न'खर खुंनायावथ' फालौ संख्रि बायदिसिना खौ नांगौ जायो। फालौफोरखौ जों न'फोरावनो गायनानै जेनेबा आ जोङो औ बेहुद थ' जानोबो हायो। आरो संख्रिफोरखौथ' जों बाहायनो गोनां जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जानो थाखाय गोबां रोखोम रोखोमनि बायदिसिना नांगौ जायो। बै नांगौ मुवाफोरखौ जोङो जेनेबा बाजारफोरनिफ्राय बायनालाय आरो बिदिनो जोङो नु नुनो मोनो आरो आरोथ' जोंङो न'खर गंसेयाव जोङो। जेनेबा गाननाय जोमनाय बायदिसिनाफोरखौबो नांगौ जायो। औ नोंथां। बेफोरखौबो जों न'खर फोरावनो खायफाखौ जोङो दानानै गाननाय बेखौ नुनो मोनो। औ नोंथां। आरो सोरबा खायफाया बाजारनिफ्रायबो बायनानै गानो। दानिया, औ नोंथां। आरो जोंनि जायगाफोराव मोनसेखौ जों नुनो मोनो जेनेबा न'खर सालायनो थाखाय जोङो।
उम।
जौ सेरेब खावनानै फाननायखौबो नुनो मोनो नों औ बेफोरखौबो जों नु नो मोनो। दा एसे खमायनाय नुनो मोनबाय। गोदो जोङो ओ जोबोद बिदिनो सोलिनायखौ नुनो मोनोमोन। औ नोंथां। बिदिनोथ' जोङो न'खर गंसे सलायनो थाखाय जोंनिया बै न'खराव जोंनिया सुबुंफोरा मोजाङैबो थानांबाय जेनेबा बिमा-बिफा औ बिब बिफं बेबायदिनो न'खराव जेसेबां थायो बिसो रनि गेजेराव अनलायनानै थानाय जों लोगोसे जोङो न'खर मोनसे मोजाङै सोलिलांहोनो हायो औ नोंथां। बिदिनो बेनि थाखाय जोङो गोबां सोलोंथाइफोरखौबो दानिया लानो मोन, लानायखौ नुनो मोनबाय आरो नों थां नोंथांनि जायगायावबो बिदि सोलोंथाइ लानाय खौ नुनो मोनोना?
औ नंगौ नोंथां। जोंनावबो बेफोरबायदिनो दाउ, अमा, बोरमा फिसिनानै सेरेब खावनानै फिसाफोरखौ फरायहोनायखौ, सोलोंथाइ होनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां। थारैनो बिदि जोंनि, औ बिदिनो जोंनि जायगायावबो नुनो मोनो। बैफोरो सोलों थाय लानायनि गेजेरजों जोंनि न'खरफोराबो जौगानो हमबाय। एबा गामि ओनसोलफोराबो बिदिनो जौगालांनो हमबाय। आरो औ बैफोरदोजोंनो जोङो आरो औ गियानफोरखौ मोन्नानै साबसिन हामसिन बायदि रोखोमनि जोङो आबादफोरखौबो मावनाय खौ नुनो मोनो औ बिदिनो रांखावरि फालांगि खालामनानै रांखावरिफोरखौ जों बुथुमनायखौ नुनो मोनो। औ नोंथां बिदिनो जोङो न'ख खर औ गंसे जों सलायनो थाखाय खायफाखौ बायदि रोखोमनि जेनेबा हाखर हाखर गोदोर गोदोर जोङो बानायना दोननायखौबो नुनो मोनो औ। फिसारि बेवहाय जोङो बायदि रोख नि ना हेगारनानै औ ना फिसिनानै जोङो बैफोर नाफोरखौ जोङो फानहरनानैबो रांखावरिखौ खामायनाय माने रांखावरि बुथुमना लानायखौ नुनो मोनो आर
औ
औ नोंथांनि ओनसोलाव जेनेबा दा औ गोदोनि औ गोदोनि बायदि गोदोनि साइदआ मा माने सोलायनाय नुनो मोनदों नोंथांनि ओनसोलाव बैफोर न'खर दानायफोराव
जोंनि ओनसोलावथ' दा गोदोनिफ्राय साबसिन जासिनानै दं आरो गोदोथ' आरो थोरिनि न' गोजामोन।
उम
आगोलो दा आरो थिंनि जाजोबबाय आरो
नोंगौ नोंथां थारैनो।
उम दा गावबा-गाव गावबा-गाव बिजनेस मावनानै जायो आरो जि हायो आबाद मावनानै जायो ना फिसिनानै बिदिनो अमा, बोरमा बेफोरखोनो फिनानै गथ'फोरखौ फराय होयो आरो।
औ नंगौ नोंथां बिद - दिनो जोंनि जायगायावबो बिदि नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा न'खर गंसेयाव न'खर गंसे जाबाथ' जोङो बै न'खराव थानाय ओ फिसा हौवाफोर खौ जोङो हाबा खालामनो गोनां जायो। एबा हिनजाव खौ जोङो बिलाइ हरनो गोनां जायोबा सोन गुबुन जाय गुबुन जोङो हौवानो हरनांगौ जायो। एबा हौवा थाबाथ थाय जोङो गुबुननिफाय जोङो हिन्जाव लाना फैनायखौ नुनो मोनो। बेफोरनि थाखायनोबो जोङो गोबां रांखावरि नांगौ जायो औ नोंथां बिदिनो बैफोरनि थाखायबो जोङो बायदि रोखोमनि बेफार - फालांगि एबा न'खराव जों दय राय्लायनाय बायदिनो बेफोरो फिसिनानै ना दाउ, अमा बायदि फिसिनानै जोङो रांखावरि बुथुमनान दोननायखौ नुनो मोना
औ नोंगौ।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो न'खर गंसेयावथ' बायदि रोखोमनि जोंनो संना जानो थाखाय जाय मुवाफोर नांग गौ जेनेबा औ नंगौ नोंथां। जेनेबा खान्था ओंखाम संना जानो थाखाय औ मेगं संना जानो थाखाय साराय आरो जोंनो दै लोंनो थाखाय गिलास एबा दोन्थुमनो थाखाय जोदौ दैहुबो बुङो बे खौ आरो दा औ थेख्ला बायदिसि सिना जोङो औ बेफोरखौ न'फोराव बाहायनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला दिनै रायलायनायखौ बियावहायनो लाखिथ'नोसै नोंथां औ गोजोननाय थाबाय
अ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां